औ हेलौ
औ हेलौ ओ नोंथांनिसि सिम नैबे जोंहा बेलासिनि गोजोन हामलायनाय खौ गोरबो गोसोनिफ्राय बावहरग्रोनाय। बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
ओ नोंथांनिसिम आं माने नै जोंहा बे मोब्लिबनि सायाव आं एसे सावरायनो लादों। लादोंमोन नोंथाङा। औ औ नोंथाङाथ मिथिखागौ जोंहा नैबे समाव माने मोब्लिबा जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि। गोनांथि औ। नैबे जोंनि जुगाव। ओ सिगांहायथ। जोंहा मोब्लिबनि बाहायनायानो गैयामोन नङा होमबा नोंथां। औ बै समावहाय। जोंहा सुबुं माहारिया साननो हरनो रोङियाव जोंहा बेफोरखौ दिहुनना लानो रोङाखैमोन। ओं। बे समावहाय औ नाथाय सासे गोरों गोरा सुबुंफोरा बेफोरखौ साननानै जोंहा नैबे दिनै जों सालायबाय थानाय मोब्लिबखौ दिहुनदों। बिथांमोना औ बिथांमोननि बेफोरबायदि जि दिहुनथाइ बे मोब्लिबनि दिहुनथाइ जों खौजे बे जिउ खुंनाय राहा लामायाव ओरैबायदि माने हेफाजाब होदों दा जों गासिबो नुबोदों नङा होमबा। नोंथां। औ थिग बेफोरबादिनो नो जों मोब्लिबखौ नङाब्लानो जोंहा जिउखौ जेनेबा जों मोजाङै साालाय लांनायाव जोबोद गोब्राब जागोन। जेरैबादि औ नैबेथ' दा जेरै गरम बोथोराव जोंहा जोंनो फेेन नांगौ जायो। नङा होनबा नोंथां बेफोरो गासिबो जोंनि मोब्लिबनो सालायजानाय आगजु बेजों लोगोसे जोंहा थान्दा दिनावबो जोंहा मुवा बेसादखौ जेनेबा गुदुं खालामनो। दै गुदुं खालामनो बा गेस गैयै समाव जों जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनायावबो जोंहा मोब्लिबखौ बाहायो नङामोन। थां
औ औ नंगौ
बेजों लोगोसे आरो हरनि समाव जोंहा सोरां मोननो थाखायबो जोंनो मोब्लिबखौ नांगौ औ नाथाय बै माने जोंहा जि समाव जोंहा मोब्लिबखौ जोङो जेब्ला दिहुननो रोङाखैमोन बै समाव जोंहा जोबोर माने जिउ खुंनायाव गोब्राब जायोमोन जों जेरै दा हरनि समाव जों सोरां मोनो बिदि मोननो हायाखैमोन औ नङा होमबा नोंथां लोगोसेनो जोंह न बे गरम समाव जोंनि जामुं जाग्राफोरखौ जों गरमजों बा फेसेवजानो जेनेबा फेसेवनायनि थाखाय जोङो माने रैखा मोननो हायाखैमोन आरो ना बे समाव माने जोंहा बाहायनो रोङियाव बा मोब्लिब बेफोरनिफ्रायबो जोंहा जोबोद माने खैफोद आफोदाव गोलैनो गोनां जायोमोन नङा होमबा नोंथां औ दा आरो जों दा बाहायबाय थानाय मे-मबाइल जामबुंआबो जोंहा मोब्लिबजोंनो सालायजानाय मोनसे जोंहा दिहुनथाइ नङामोन नोंथां औ दे बे मबाइल सनाबो जों ओरैबायदि हेल्प बा जोंखौ हेफाजाब होयो बेनि बागैथ' जोंहा गासिबो सुबुंफोरानो दानि जुगाव मिथिखागौ नङाहोमबा नों माबायदि जेनेबा बेसे एसेबां जोंखौ हेफाजाब होदों जोंनि जिउआव दा न बिथाङा जे बे मोब्लिबनि बागै आं इसिखिनि जेनेबा जिखिनि आं बाथ्रा बुंबाय बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन
औ-औ नंगौ नों बिथां बुंनाया थारैनो बेफोर सैथो जोंहादि सुबुं माहारिया बे मोब्लिबनि गेजेरजों जोंदि माबायसिया माबायदि जेरै जों हेफाजाब मोनदों ओ जोबोर मुलाम्फा मोन्दों बे मोब्लिबनि गोहो मोब्लिबनि गोहोखौ जों बुंथाव हाया ओ बियो मावनो हायिखौ बो मावनो हानाय खालामो आरो बे मोब्लिबा ओरैबायदि गोहो गोरा जे बे मोब्लिबा ओ दसेनो फोथांनोबो हानाय दसेनो फोथांहोनाय जिउ जिउ जिउनि बेलायाव बे मोब्लिबा बिदि खालामनो हायो आरो। औ बे मोब्लिबखौ जे जों आ सुबुं सुबुंमा हारियानो जे ओ बिगियानगिरि ओ बिगियानगिरि ओ रोंथाइ सोलोंथाइ गेदेर सोलोंथाइ लानाय बे मोब्लिबखौ मानसियानो दहन दंमोन। ओ जेराव मावनो हायिफोरखौ मावनो हानाय बे मोब्लिबनि गोहोजोंनो बेनि थाखाय दहनना लानाय जादोंमोन। बे मोब्लिबखो आरो गिबियावनो जोङो ओ दै बिथिंनिफ्राय बायदिनिफ्राय जों बे मोब्लिबखौ बोनाय जायो। ओ बे मोब्लिबा जे ओ बायदि बायदि रोखोमनि जों बेफोरखौ नुनो मोनो। जेरै ओ सिगां जो समाव ओ थावनिजों खारनाय नुयोमोन नाथाय दानि दानि दिनाव ओ गारि होरि बैफोरखौ जों मोब्लिबनि गोहोजोंबो जों बेफोरखौ खारनायखौ नुनो मोनदों। ओ बै बै मोब्लिब गोहोआ जाहैबाय ओ गुबुन गुबुन हादरहालागे ओ ट्रेन्सफार बा ओ गुब-गुबुन मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगा बा डिस्ट्रिक्ट बा बिदिनो हादोर बायदिफोराव आरो दै थायहरनो हानाय बे गोहोआ ओ बुंस' हायि मो मोनसे जोंनि माने मुलाम्फा आरो बे मोब्लिबा।
औ औ नंगौ नोंथां दे नोंथाङा जे बुंबाय बेयो थार नोंथां दा नोंथाङा जिखिनि मोब्लिबनि सायाव बुंदों ओ बेजों लोगोसे जोंहा जे ओ गारि मथर बा थांलाय फैलायजों लोगोसे ओ जेरैबायदि जोंहा देहा फाहामसालि फोरावबो जोंनो मोब्लिबनि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां जेरैबादि जोंहा देहा फाहामसालियाव बानाय-बाहायनाय जेरैबायदि एक्सरे मेसिन एम आर आइ स्केनार आरो भेन्टिलेटर आरो गोबां अपारेशन थियेटार फोराव जोंनो मोब्लिबफोर खौ बाहायो होमबा नोंथां औ बेफोर मोब्लिब गैयाब बानो जोंहा बेफोर मेसिनफोरखौ बा बेफोर बेरामिफोरखौ फाहामग्रा मेसिनफोरखौ जों बाहायनो हाया नङा होमबा नोंथां? बिथां औ बेजों लोगोसे जों आरोबाव जेरैबायददि जों जेनाय जों जे बाहायनाय टेलिभिसन नङामोन थां बेबो -बेखौबोथ' जों मोब्लिबनि गोदोआवहाय जोंहा बेखौ साननि सोरांनि बिदुंजों बा बेटारि बेफोरनि जोहै जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय थेवब्लाबो बेफोर माने मोनसे माने समाव माने बेफोरो माने थि समावसो माने जों बाहायनो हा हानाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दा जों दा मोब्लिब मो मोब्लिब दिहुननायनि उनाव जोंहा बेफोरखौ माने जिखुनु टाइमावनो जों गोसोबानो बाहायनो हायो नङा होमबा नों थां औ दे लोगोसेनो ज जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों मोब्लिबखौ जों माबोरैबो जेनेबा जों दिहुनो मामानिफ्राय दिहुनो मानिफ्राय फैयो नङा होमबा नोंथां जेरैबायाददि दैनिफ्राय जों बानायनो हायो आरो बै खैलानि खामनायनि बिदुंनिफ्रायबो जों मोब्लिब बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां लोगोसेनो साननि सोरांनिफ्राय बानायनो हायो बारनिफ्राय बानायनो हा हायो लोगोसे आरो निउक्लियार फिनजथायाइफोरनिफ्रायबो जों बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां मोब्लिबखौ औ बिदिनो आरो आरोबाव जोबोर माने जों मोब्लिबनि जों मोजांखौबो नुयो बाहायनो। जोंबाजों जेनेबा आरोबाव जुदि बाहायनो रोंआ। बा बिनि गाज्रि सुबुं जों फिथाइखौबो मोनो नङा होमबा नोंथां औ नाथाय बांसिनै जोङो माने। मोजांखौ नुनो मोनो नङा होम। बेफोरखौ जोङो म-नाथाय बेफोरबायाददि ओरैनो जेनेबा जों दिहुनबानो मोनो बेबो नङा नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ जोङो रैख रैखा खालामनो थाखाय खायसे जोङो खामानिफोरखौ मावनांगोन। जेरैबायदि नाङै समाव जों ओ-जों मोब्लिबखौ। बाहायनो नाङा नङा होमबा नोंथां औ बेखौ जेनेबा। नांगौ समावल बाहाय। नाङैयाव बाहायाब्ला जोंहा बेखौ मोब्लिबखौ जोंहा रैखा खालामना लाखिनो हागोन नङा होमबा नोंथां बेजों लोगोसे जेरैबायदि बाहायनाया। खौ जोङो खम खालामनायजों लोगोसे जोंहा बियो जोंखौ रैखा। खालामो मोब्लिबा बेखौ बाहायनाया खम खालामोब्ला। मोब्लिबखौ रैखा खालामनो। जों लोगोसे आरोबाव माने जोंहा खरसायाबो खम जायो मानो होनबा मोब्लिबखौ जों। ओ-बेसेन होआलासे। जों मोना नङा होनबा नों। बेनि थाखाय जोङो। मोनसे थिखानाय बेसेन थायो बेखौ जोंहा होननो गोनां। जायो नङा होमबा नोंथां बेखौ होयोबासो जोंहा माने। बिनि खरसायाबो खम जायो। नङा होमबा नोंथां औ एजों लोगोसे आरो। जेनेबा। जोङो। मोब्लिबखौ जों मोजां बाहायोब्ला जोंहा जोंनि जेनेबा जिखिनि। जानो लागा खहा। बेखौबो जों बेनि फ्रायबो जों रैखा मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां उम उम बेजों लोगोसे जोंहा मोब्लिबखौ आरो। मानो नांगौ होनना बुङोब्ला जेरैबादि जोंहा गोदोर गिदोर दारि गिदिर गिदिर दारिमिन फोराव बा गिदिर गिदिर उद्धग फोराव जोंहा मोब्लिब बाहायो बा बेफोराव माने बाहायनाय मेसिनफोरा गासैबो जोंहा मोब्लिबनिनो। सालाय जानाय नङा होनबा? औ नाथाय जेनेबा जों गोदो जेनेबा जों मोब्लिब गैयै समाव बेफोर उद्धग फोराव मानसियानो माने जोबोर माने मानसि लोगो नांनानैसो जोंहा खामानिखौ मावनो गोनां जायोमोन नङा होनबा नोंथां? औ नाथाय बे फोराव जेनेबा सालाय जानाय मोब्लिजों सालाय जानाय मेसिनजों जेनेबा खामानि मावनाय निफ्राय जोंहा माने समा जोंहा रैखा जादों नङा होमबा नोंथां जि समाव माने जोंहा जेनेबा बा जि जि मिनिट सम लानाय समखौ जोंहा से मिनिटावनो खालामनो हादों नङा होमबा नोंथां औ औ दिहुनथायाइाव जोंहा जोबोर माने माने जोबोर माने हेफाजाब मोनदों। जों जेनेबा मोब्लिबनि लोगोसेनो जों जोंहा सुबुंफोरा मावनाय खामानियाव जेनेबा जोंनो जोबोर माने गोहोनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां औ नाथाय मोब्लिबखौ बाहायोब्ला जोंहा सुबुंनि गोहो खौ बाहाया लासिनो जों माने खामानिखौ बेनिख्रुइ जोबोर गोरलैयावनो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां? बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोब्लिब गैयाबानो जोंनि जिउआ एसेब्लाबो बा एनि जि माने जोबोर फिफटि बा बाजि जौखोन्दो आनो जोंहा जों उनाव थानो गोनां जागोन नङा होमबा नों थां दा जेखिनि जों दा औ औ औ। जेखिनि जों दा सोलिबाय थानाय जोंनि जुग बेयो माने जोबोर गोजौसिम दा सफैबाय होननानै जों बुंना लांनो हायो नङा होमबा नों थां बेफोरबायदि दिहुनथाइ दिहुननायनि जाउनावनो जोंहा जिउआव जेरै हा हाथावै बा जाथावै खामानि खौबो जों मावनो हादों नङा होमबा? थां औ बिदिनो बिगियानानो जेनेबा दिहुनथाइ होनायनि जेनेबा जाहोनानो जे बा जोंनि जिउखौ माने जोबोर गोजौ थाखोआव लांनाय नङा होमबा नोंथां? उम बेदिनो मोब्लिबाबो बेनिनो मोनसे गिदिर दिहुनथाइ होननानै जों बुंना लानांगोन नङा होमबा नोंथां? औ इदि बेबायदिनो जेनेबा जोंनि जिउखौ मोब्लिब बानो जोबोर माने आराम एबा जोबोर गोरलै खालामनानै होदों जोंनि जिउखौ बा जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंनि देहा फाहामसालियानो जा बा जोंनि दारिमिन उद्घग गासै बिथिङावनो जों हा माने जोंनि नो मोब्लिबखो नांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बुंनाय फोरा गासैबो थारैनो सैथो नोंथां निफ्राय मोब्लिब गोहोनि बाग गै आ बांसिनानो नों नोंथांदो सावराय नानै बायदि बायदि मावनो हायो। खामानि बैफ फोरबायदि माव थावनो हायि फोरखौ जे मावनो हायो मोब्लिबा बैफोर मोब्लिबनि बागै नोंथांनिसिम सावरायना जोबोद ओ मिथिनाय आरो नोंथांजों रायलायना गोजोननाय मोनबाय।
औ। गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे सम होनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दंं गोजोनथों नोंथां दे।